हेलौ हेलौ नोंथां औ औ औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोनानो जादों माने जों आं माने एसे जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। मानसियाथ' सरासनस्रा जानानै लोंनानै थांना दं नङा होमबा?
औ।
जाना लोंनानै थांना दों बेनिखायनो मा जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदो आरो।
औ जागोन दे नोंथां।
दा जोंनि आसामाव सरा सनस्रा जानाय लोंनाय होनना बुङोबाथ' बांसिनानो जोंनिया मा ओंखाम जायो नङा होमबा?
औ बेनो मेना जोंना।
जोंना मेना ओंखामानो दा फुङाव सिखारनानै मानसिया मा खालामो सरासनस्रा मानसिया फुङाव सिखारनानै हाथाय साथाय हुखांनायनि उनाव फुङाव मा खालामो ब्रेकफास्ट खालामो नङा होमबा? ब्रेकफास्टआव जोंनिया मा खालामो जोंनिया लाल सा बा गाइखेर सा बेफोरजों मा बिस्कुट बा माबा मोनसे जायो आरोना।
औ सोरबाया ओंखाम जायो ओंखाम गोजां जायो।
ओमफ्राय खिन्थु जोंनि आसामनि बाहेराव मा खालामो फार्स होनना बुंबा साहखौ साहखौ बारा बाहाया आरोना बां जे मा बिस्कुट थिस्कुट माइबा माइबि बिदिनो जायो आरो बिसोर मोजां बुस्थु जायो। जिथु बिसोरा एसे आपदेट नालाय आसामनिफ्राय बिदिनो बिसोर जायो। दा मा होनना बुङो मानसिया बांसिनानो मा जानो थाखायनो थांना थायो नङा होमबा? खिन्थु जों थांना थानांगो माबानि थाखाय थांना थानो थाखायसो जानांगो नङा होमबा।
औ।
खिन्थु जोंनिया बांसिनानो साननो रोङो फोरा मा जानो थाखायसो थांना थायो थांना थानो थाखाय जाया माने बेयाव माने माबा जायो ओ मा होनना बुङो। एसे प्रब्लेम जायो आरो देहाफोराबो जुदि ओम
बांसिनानो दानियाथ' जानायजोंनो जाजोब्बाय ना बेमार आजारनो
नोंगो नोंगो, ओ जोंनिया मा खालामो ओ जोंनि सरासनस्रा मानसिफोरा जानायाथ' थाबायानो ओ लोंनाय जौ गाज्रि खायसे जौ जौबो लोङो खायसेया नङा होमबा? ओ सिखारनानै मा खालामो ब्रेकफास्ट खालामनांगौ साहा था लोंनांगौ खिुमाना ब्रेकफास्टखो मा हि हिसाबै बाहायो जौखौसो ब्रेकफास्ट हिसाबै बाहायो। ब्रेकफास्ट ओम जायनि थाखाय मा थाबनो लिभारा गाज्रि जानानै मा बे बुहुमनिफ्राय नागारनो गोनां जादो बेफोरबायदि। दा जोंनिया आसामाव मा होनना बुङो जानाय लोंनायाथ' जोंनिया ओंखामानो मेन जाहैबाय खिन्थु बाहेराव मा
बेनो मेन जोंना
रुटि बांसिन जायो आरो ना।
औ बिसना रुटियानो मेन आरोना।
ओम नंगौ बेनिफ्राय ओ मा होनना बुङो जानाय लोंनाय होनना बुङोबा जोंनिया मा ओ जोंनि आसामावथ' ना उनु बांसिन मोनो दुब्लियाव गुरबानो मोनो नङा होमबा।
औ।
ना खांख्राय खुसिया बेफोरखो मा गुरनानै जायो। औ माने बेफोर मा खायसेया प्रटिन दोङो खायसेया प्रटिनबो गैया खायसेया जायाबो देसुन। जोंनि आसामाव बयबो माने किसुमाना मा धोरोम फालियो। नङा होमबा ना बेदर जाया मा होनना बुङो। धोरोमाव ओ दङनो जा ओ माने ना बेदर जायोब्ला मा थाब माने पाप मावनाय जायो बा थाब थैयो। बे मोनसे धोरोमाव दोङो होनना बुङो बिसोरो किन्थु आ जाय ओमफाय जायफोरबा जायो बिसोर माने माने ओ मोनाखै बेफोरबायदि जे ना बेदर जायोबा जे थाब थैयो बा पाब जायो बे जानाय मुवाखा बेखौ जानोनो हरखादो भग'बाना बा आनान गसाया हरखादो होननानै जायो आरो ना। बेफोरबायदि सानो। दा सोरनिया खयत' सोरनिया माबा यो नंखाय बेखौ थामाने जों दा सानस्लाबना मोनला जायखिजाया
अ बिसोरो गाव गावनो सानना लासै आरो ना।
अ ओ किन्थु मोनसेल' मोनसे माबाया बेनो जे जोङो ओ माने जानाया माने ना बेदर माने ना बेदरखोबो जानांगो जानाङा नङा जानांगो माने ना बेदर मोनजायि जायो खासे मानसिखो बुजायना नायोब्ला जायबायदि माने ओ खिसु माने रां रुफा थाखानाय मानसिफोरा ना बेदर जायालासिनो मोजां-मोजां बुस्थु जानानै बिसोर इसे देहाखौ माने माबा लाखिनो हायो खिन्थु जायफोर रां रुफा गैया बिसोर माने ना बेदर जायाबा लोरबांथिखौ नुनो मोनगोन नों गामि एरियाायाव जुदि नायोब्ला ना बेदर जायि मानसिखौ नाय आरो ना बेदर जानाय मानसिखौ नाय नायोब्ला माने बेनि माने गु गुफुर गुफुर नुगोन आरो बेमारि रखम नुगोन बे मान
औ बिसोरनि देहाया एसे दुरबल जायो आरोना बेदर ना बेदर जायो आरिफ्रा औ
किनतु इसेबांबो आंनि बादिब्ला एसेबांबो जानाङा जे देहा गाज्रि जसे माने ओ‌ नियमनि जानांगो आरो नांगौसेबां जानांगौ माने ओ बेदरा खहा खालामा नङा खालामो बांद्राय जुदि जायोब्ला बे बेदरा जिथु हारा ना बे हारा माने जोंनिया जोंनियाथ' मिसिं मिचन गैयाना उदैयाव माने इखो हजम खालामनो हानाय माने बे हाराखो नङा होमबा बे बेनिखाय माने हाराखो बांद्राय जानाङा आरो माने उफ अग्लिनानै माने बांद्राय अग्लिनानै जानाया मोजां आरो आंनि बादिब्ला।
औ नोंगौ।
अब्लानिया मा थाबनो माने हजम जानाय जायो आरो। आरो नांगौ सेबां जाबा जाजायो आरो जोंनिया मा खालामो बांसिन सुबुंफोरा मा ओ गोबावदो खनसे जा मोनजादों होननानै माने
बुरजा बुरजा जायोना औ बांसिन बांसिन जानो नागिरो ना
जायनि जाहोनाव बिनि अखानायै लोरबां जायो माने देहाखौ बोरैबा मोनददों गेस्ट्रिक जादो माबा जादो बेफोरबायदि होननाय खोनायो
मोदोमखौ गिलिर मोनो आरोना इदिनो
देहाखौ गोलोर मोनो ओं बेफोरबायदिनो जानायाथ' जों नायनानै जानांगौ नङा होनबा आरो फिथाइ सामथायबो गोबां जोङो ओंखामजों लोगोसे मा फिथाइ सामथाइबो जानांगो ओ जोङो सरासनस्रा मा बांसिन मा जाखांनायनि उनावसो जों फिथाइ सामथाइखौ जानांगौ आरो आंनिबा
औ औ नंगौ
ओंखाम जाखांनायनि उनाव फिथाइ सामथाइ माने जायफोर बांसिन एसे बायमान सोलोंथाइ गोनां मानसिै बिसोर मा ओंखाम जाखांनायनि उनाव माने फिथाइ सामथायाइखो जाफायो आरो दा थांनायनि उनाव बा थाइजौआनो आफेलानो जा बा माबयानो जा जायो आरो दा गावबा गावनि जायगा गावबा गाव जायो माने बेफोरबायदि आरो ओ बेनिफ्राय किसुमान जायागायावथ' आरो ओंखामखो बारा बाहायानो माने खोला ओजों साइड ओ मुम्बाइ साइड महाराष्ट्र साइड बेफोरखि मा ओंखामखौ ओंखामखौ इसेल' जायो ओमफ्राय मा होनना बुङो ओ बांसिन रुटिखो जायो बिसोरो
औ माने ओंखामाव मोनसे माबा थायोना जेनेबा मोदोम गिलिर मोनो आरोना बेबो उन्दुनो ओंखारो ओंखाम जाबा
नंगो नंगो
दुथिया माने माने देहाखौ एसे रेजें बानायो आरोना
नंगौ नंगौ ओंखामाव माने एसेबां माने ओ माबा गैया आरो माने जे ओंखामा माने जास्ट उदैखौ जमा जाहोना थानो माने उदै बुंना थानो थाखायल'सो खामानियाव होयो बांसिनो जोंनिया बांसिन देहाखौ मोजां लाखियो फिथाइ सामथाइ बा ओ माबा मोनसे ब्रेडानो जा माबायानो जा बेफोरखौ जानांगौ आरो एक्सट्रा एक्स्रा दा जोंनिया ओंाम ओंखाम जानायनि जाहोनाव जोंनिया मा जायो माने देहाया स्ट्रं जाया उदैयाल'सो देरो ओमफ्राय जों आखाइ मोदोमफोरा माने मा देरनो नागिरा जायनि थाखाय स्ट्रं जाया आरो
औ नंगौ
लोगोसे ओमफ्राय जायफोरो माने आं खोनानो मोन्दों माने जायफोर माने ओ ओंखामबा रुटि जायो बेजों लोगोसे माने दै लोंफाया किसुमाना उम दै लोंफाया माने ओंखामजों लोगोसे दै लोंफाया जायफोर माने मिथिगौ बिसोर बिसोर मा जाखांनायनि उनाव माने एक मिनिट बा दुइ मिनिट थाखांनायनि उनावसो बिसोर माने दै लोङो माने
औ
माने खारनखौ बुंदो माने इखो आं ओम
गोबां मुलाम्फा दं आर ना दै लोंनायनिबो मोनसे नियम दं आर ना
उनाव
औ माने जाखांनानै डाइरेक्ट हाखु दाखु लोंबा ना मोनसे खहा जानो नागिर आरो बेबो उदैयावहाय
नंगौ आं माने बेवहाय माने साइन्टिफिकेलि माने ओंखामजों लोगोसे माने दै लोंफानाबा बि मेक्स जाजोबो नालाय एसे एसे आलाय सिलाय जानाय रखम मोनसे जायो आरो मोन माने ओंखामखौ माने जमा जागोन नो होनांगौ होननानै माने माबादो आरो आं मि थिनायाव आरो बेनो बेनि उनाव आरो जोंनिया जानाय लोंनाय हिसाबै जोंनिया बांसिन मा समाव माबा हायो ओ जोंङो साहाखौ बांसिन बाहायो आरोना। साहा सा लोंबाय साहा माने दाथ' साहा खोमा फुङावनो बांसिन बिसिनानो मा गाइखेरनि साहा लोङो नङा होमबा गाइखेरनि साहा फुङावनो उदै खालियाव माने गाइखेरनि साह लोंनाय लोगो लोगोनो मा जायो माने जायबार ट्र खालामनाय बेयो एकदम माने गेस्टि्रिक जाखाथारो आरो सानाव माने देहाखौ बै देहाखौ बोरैबा मोनबाय थागोन आरो सानसेया बेनिफ्राय खायसे दङ माने जिमान गाइखेर साह लोंबाबो माने बे गेस्ट्रिक जाया आरो खिन्थु बांसिनानो माने उदै खालियाव जुदि माने गाइखेरनि साहा लोङोब्ला माने गेस्ट्रिकआ जाखायो खर' साखागोन लोगोसे गोबानो ओंखारगोन
माखासेफ्रा खर' सागाथों होननानै लोङो नाथाय उल्थासो जायो आरोना।
बेनिफ्राय बेनिफ्राय मोनसेबो जिराद जेरै जौआ जेरै लोंनायखौ माने निसा नाङो बेफोरबायदिनो आं सानो माने ओ साहायाबो एसे माने निसा बायदि निसायानो बायदि मोनो
औ बेबो मोनसे निसा जालाङो आरोना मानसिनाव जेनेबा जौ खौ जेरै लोङाबा थानो हाया बेबायदिनो साहखौबो लोङाबा थानो हाया आरोना।
बे माबा ओ मा होनना बुङो किसु बांसिन मानसिफोरानो मा जाखो ओंखाम जाखांनायनि उनाव गय जायो नङा होमबा गय जायो सोरबा सिखर जायो नङा होमबा सि खर सोरबा सादा जायो नङा होमबा बेफोर दा दाथ' जों मिथिनायाव माने सिखर सिखर जानायाबो माने जोबोद गाज्रि आरो माने बांसिनानो मा खालामो दानि सिखर जायो
औ।
माने बोरायानो जा बुरैयानो जा माने मा जाबाय आरो जोंनि माबायाव आसामाव ओरै माने जाग्रा जाबाय बायेरावबो बुहुत बाहेरनिफ्रायनो फायदो बियो जोंनि आसामनि बाहेरनिफ्रायनो फायदो बेफोर बु स्थुआ फायनो थाखाय बेफोरखौ जायो आरो गोबाङानो। बे देहायाव गोबां खहा खालामो आरो बे सिखरानो जा माबायानो जा।
औ।
बेनिफ्राय जोंनियाव जोंनि मा होनना बुङो जों दा ट्रेडिसनेल गामिफोराव मा खालामो? गयखौ जायो माने ना बेदर जाखांनाय होननाव खुगैया एसे मोनामगाथो होननानै जायो आरो बांसिनानो खुगैया मोनामगाथो होननानै जायो सोरबा सोरबा जाया बयबो नङा बियो बिदिनो मा जानाय लोंनाया बि दि जायो आरो होमबा नोंथां टाइमयाबो जाथ'बाय नामा
औ औ जाबाय दे नोंथां होमबालाय।
अ दोनथ'नि होमबा ना?
औ दे नोंथां।